ओं नोंथां दासो खोनादों।
खोनादोंना नोंथां?
ओं खोनाबाय।
अ नोंथांङा सम होनो हागोन ना नोंथां?
ओं हागोन नोंथां।
अब्ला जों दिनै न' जिनाय जिब जुनारनि सायाव सावायनोसै नामा नोंथां एसे?
औ सराय जागोन दे नोंथां।
अ अब्ला आं
औ देलाय फोरमाय गोरलाय।
औ
औ
फिनाय जिब जुनार होननानै बुङोब्ला जों बुंनो हागोन। जोंनि जिउ थां खांनाय
औ
न'आव फिनाय जिब जुनारा माने जिउ खुंलांनाय मोनसे न'खर जिउ खुं गोबां मदद होयो। जेनेबा गामि एरियाखौ लानानै आं बुंनोसै गामि एरियाायाव बांसिनानो मोसौ, मोसा जेनेबा दाउ, अमा बेफोरखौ ला नै बोरमा बेफोरखौ लानानै रायजो जायो। बेफोरजोंनो गाव गावनि गथ' गथ फिसाफोरखौ फोरोङो। आरो गाव गावनि न'खरखौबो माने सुंथा लाङो। बु थाङोब्ला गोबां बाथ थ्राया बावहाय हाबना दं। जे गामिनि रायजो जानाय सुबुंफोरा माने बेफोरजोंनो आबुं आरो ना न'आव फिनाय जिब जोङा जोंनो आबुं बयनिबो न'खराव मोसौ गलि खौ जों नुनो हायो। बयनिबो न'खराव अमा गन्द्राखौ जों नुनो हायो। आरो बयनिब बो न'खराव दाउ गन्द्रा, बोरमा गन्द्राखौ जों मोननो हायो‌। बेबायदिनो सै मोसौ मोसौआ जाबाय जोंनि जेनेब्ला मोनसे बेबो न'आव फिनाय जुनाद जेखौहाय जोङो गोबां रोखोमै बाहायनो हायो। जेनेब्ला मोसौ हालुवा थायोब्ला हालौनो हायो। आरो न'आव हालौवाबा गुबुननोबो बन्दक बायदि हरनो हायो। जायनि जाहै जोङो माइ नङाब्ला फायसा मोनो बोसोरावहाय। बेजों लोगोसे मोसौ गाय मोसौ गायाबो बिराद जोंनि थाखाय मदद होयो। जाय खौहाय मोसौ आरजिनायावबो हेफाजाब होयो। आरो जोंनो रां खामायनायावबो हेफाजाब होयो। जायनि दाहै जों गाय खेर फाननानै गोबां मुवा बेसाद बाहा खालामनो हायो। जेरै गाइखेर दाख खा खिर आरो पनिर मिस्थि बायदि बायदि रोखोमखौ जों माने मोसौनि गाइखेरजोंनो जों बानायनो हायो। मोनसे न'खरावहाय मो सौ गाया दसथासो थायोब्लानो बेजोंनो माने गावनि लाइफखौहाय माने न'खरखौ दालांनो हायो आरो नोंथां। बेजों लोगोसे आरो बुंनो था थांगोन जोङो दाउ बायदिसिना दाउखौबो मा बेबो मोनसे जोंनिनो जिउ खुंनाय राहानिनो मोनसे जेखौ जों फाराम बानायनानैबो गोबां रां आरजिनो हायो फाननानै। दाउदैखौबो फाननो हायो। दाउखौबो फाननो हायो। बेबायदिनो अमाखौबो बेबायदिनो अमा फिनानैबो गोबां रां आरजिनो हायो। गोबां आदब दङ आरो ना बेबो। बुंनो थाङोब्ला बिनि सायावहाय माने जों माने मोजां बिजिनेस खालामनो रोङोब्ला माने जों बिराद देरहासार जायो आरो ना। जाय न'खरावहाय साख्रि बाख्रि गैया बे न'खराबो माने न'आव फिनाय जिब जुनारजोंनो माने गावखौनो गाव दो होनि खालामनो हायो आरो ना। नोंथाङाबो होमब्ला एसे फोरमायदो नामा।
औ ओ नोंथाङा फोरमाय लांखाबाय नङा होमबा। ओ दाउ, अमाया जोंनि न'खरनिनो मोनसे ओ जोंनि गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरनि मोनसे न'खर सुंथानो हानाय मोनसे राहा नङा होननानै फोरमायलां खाबाय नंङा होमबा? अ दायो दायो आं बाराखौ फोरमायला माने जोंना ओ दाउ अमा बोरमाया जाहैबाय जोंना न'खर सुंथानो हानाय मोनसे ओ मोनसे ओ रांङारि हेफाजाब होग्रा होननानै बुंनांगोन जोंङो नंङा होमब्ला औ जोंनिया जोंनि सुबुंफोरा बांसिन साख्रि बाख्रि नागिरो। नाथाय साख्रि बाख्रिखौ जों जों बांसिनानो मोनजोबनो थांङा नंङा होमबा। बेफोरनि सोलायै जोंङो औ बेफोरनि सोलायै जोंङो ओ जोंनि सुबुंफोरा ओ साख्रि बाख्रि नागिरनायजों लोगोसे दाउ अमा फिसिनानै जों जोंनि जिउ खौ सुंथालांनो हायो आरो।
औव
हमना दोनो ओ जोंङो दानि जुगाव जोंङो ओ गाव हारसिंङै ओ दाउ अमा फिसिनो हायाबाबो माखासे कम्पानि कम्पानिफोरनि मददाव जोंङो दाउ अमाखौ फिसिनो हायो जेरै ओ ओ ब्रयलार जोंहा ब्रयलारखौथ' दा जोंनि ओनसोलाव गोबां हमना ला गासै जोंनि ओनसोलावल' नंङा गासैबो ओनसोलावनो ब्रयलारा गोबां ओ गोनां जाग्रा बेदरनि थाखाय जों ब्रयलारखौ गोबां सुबुङानो नागिरो गोबां ओनसोलावनो नागिरा नंङा होमबा बेफोरखौ जोंङो ओ गाव हारसिं फिसियाबालानो मोनसे कम्पानिनि आन्दार बा सिंङाव फिसियोब्ला बै कम्पानिया मा होनो ओ ब्रयलार फिसिनायनि थाखाय जा गोनां जानाय मुवा बेसाद ओ ब्रयलारनि ब्रयलार फिसानिफ्राय लानानै गासै मुलि बायदिखौ बिथांमोनानो जगायना होयो आदारसिम ना जोंङो जोंङो मा खालामनांगौ माने- बिथांमोननो फिसि- बिथांमोननि ब्रयलार फिसा होफैनायखौ नायनांगौ आदार होनांगौ आरो फेदेरनानै बिथांमोननो हरनांगौ बेल' जोंनि गुबै खामानिया लोगोसे लोगोसे जोंहा ब्रयलार फिनो थाखाय मोनसे जायगानि गोनांथि जायो नंङा होमबा बै जायगाखौ जोंङो। बिथांमोननो होनो हानांगौ माने आं खोनानायाव आरो। जों मावफेरयाखैबो माने ब्रयलार फिसिनो थाखाय बिथांमोनजों जेब्ला रायस लायगोन ना।?
औ
अब्ला माने बिथांमोना जेब्ला खोथा होयो अब्ला जोंङो मा। खालामनांगौ जाहैदों ब्रयलार फिसिनो थाखाय मोनसे न' जाय न'आव ब्रयलार दोनो बे न'खौ जोंङो लुना होनांगौ आरो बे न' जों लुना होनांगौ आरो बे जायगाखौ जों होनांगौ माने बे जायगायाव बुलार फिसिनो हागोन।
औ औ
अब्ला बिथांमोना जोंनो ब्रयलार फिसाखौ जेब्ला न'आ जागोन नना आबुङै अब्ला बिथांमोना ब्रयलार फिसाखौ जोंनो होफैगोन आरो। बिथांमोना ब्रयलार फिसा हो फैनायजों लोगोसे ओ गोनां जानाय मुलि ब्रयलारानोथ' गोबां मुलि आरो आदारनि गोनां जायो नालाय। बे था बेखौ भेक्सिनफोर खौ बिथांमोना होफैयो, होफैयोनो आरो। जायनि जाय माने जों जा हा एबा जायगा होदोंमोन नङा होमबा? जोङो बिथांमोननि थाखाय माने बै ब्रयलार फिसा बा जिब जुनारखौ माने दाउखौ जोङो नाय नायनायनि थाखाय जोङो नायनानै फेदेरना हरनायनि थाखाय जोङो मोनसे थि थिथ' नङा जोङो केजि हिसाब गिलिरजों लिरथाय लिर थाय हिसाबै जोङो रां मोननो हायो आरो। हमना ला जोंना मासे मासे ब्रयलारा जोंना नैनिफ्राय थाम केजि जाबाय अब्ला जोङो बै नैनिफ्राय थाम केजिनि गेजेराव गासैबो आदार फोरखौ बिथांमोना होफैखाजोबदों नालाय। गासैबो खरसखौ बिथांमोना होफैखाजोबदों नालाय। जोङो ओ से केजि ब्रयलाराव स्निनिफ्राय जिबा रांसिम मोनगोन आरो। स्निनिफ्राय जिबा रांसिम मोनगोन बेबायदिनो मासे ब्रयलारा सि ओ सेनिफ्राय थाम केजिसिम जायोबा जोङो स्नि रां खरिबाबो नैजिसे रां मोनगोन आरो मासे ब्रयलाराव। बेबायदिनो जोङो अ जौसेसाथ' जौसेथासो ब्रयलारबा बि दिनो नैजिसे रोजासो रां मोनहैगोन आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
बेबायदिनो जों गाव हारसिङै फिसियाब्लाबो खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां औ।
हेल' औ बेबायदिनो जों गाव हारसिं ओं जों माने बेबायदिनो गाव हारसिङै फिसिनो हायाब्लाबो बिथांमोननि बा कम्पानिनि आन्दाराव जानानै जों फिसिनो हायो आरो। ओ ओं ओं मानो मानो होनब्ला जोंनि गामियारि सुबुंफोरा थ' गाव हारसिङै फिसिनो हानाय मोनसे खेमथा थाया, नङा होमबा? ओ ओम बुंनो थाङोबा मोनसे ब्रयलार फार्म खुलिनोबा सेनिफ्राय से लाखसो रांनि गोनां जायो नङा होमब्ला बिनि थाखायनो जोंनियाव बेबायदि फुन्जि थाखा बा थुबुर रां थाया। बिनि थाखायनो जों गुबुननि हेफाजाब लानानैबाबो गावखौ सुंथालांनो नाजानांगौ आरो। खोनादोंना नों? औ।
आरो
बे बिदिनो जोंनियावबो बे रोखोमै मावनायखौ आंबो नुनो मोनदों जोंनि माने गाव गबागाव माने जिउ खुंनाय राहाया हेफाजाब होनो हादों। जायनि जाहै खायसे सुबुंफोरा गाव हारसिं नङाब्लाबो लोगो जानानै जानानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावनायखौ आं मोननो हादों आरो नोंथां। बेबायदिनो दाथ' बुंनो थाङोब्ला गोबां सुबुंफोरनो बेफोरबायदिखौ मावनानै डेभलप जोगासिनो दं। जाय थाखाय रावबो रसा नांनानै बेबायदिनो दा हनै न'आव फिसिनाय जिब जुनार दाउ बुंनो थांब्ला बेबो बे होननायाबो जायनि जाहै बयबो दा गाव गाव गावब गावनि जायगा होनानै फियो माने राव जिउ राहायावहाय माने मा माजों सिगोन माजों जाया सुबुंफोर आन्दायना नोंनि लाइफआवहाय हेफाजाब मोनगोन आरोना बेबायदिनो अब्ला नोंथां एसेखिनियावनो जोंनि रायलायनायखौ दथ'नोसै नामा नोंथां।
औ दे जागोन दे
औ नोंथां औ
दे बिदिब्ला